नोंथां नोंथां खोनादों।
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां।
खोनादों।
नोंथांजों आं दैज्लां बोथोर। माय आबाद मावनायनि सोमोन्दै। एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा सम दंना।
थारैनो दं।
दाजों बिदिब्ला। आबाद मावनायनि बागै सावरायनोसै नोंथां।
औ औ दे सावरायनोसै दे जागोन सावराय जायो।
गिबि गिबियावनो जों आबाद मावनो थाखाय माय हालेवनानै ला हारनांगौ जायो। हालेवआव अ एवखांनायनि उनाव। बेवहाय जोङो।
औ
खुथियाबो नांगौ जायो। जायखौ जों बिधान होननानै बुङो बेखौ जोङो बिगा हिसाबै गावबा गाव ज हायावहाय बस्थायाव सोनानै जों फुख्रिबा मोनसे दैयाव बेहाय सोमनानै दोनो हरसेयाव हरनै बेनि उनाव बेखौ जोङो दिखांनानै बोरियाव सानसे सानै दोननानै बेखौ जोङो खोथिया थुलि एवनानै थानायाव फोहैनाय जायो फोहैनायनि उनाव जों बेखौ समबाय दियै फुफिन्नानै फोथारफोराव जों गायो। दानि जुगाव हाय से बिघा नै बिघा गायनो थाखा आइ जों गोबां हाजिरा लानो गोनां जायो।
जायो जायो जायो
दा
औ नोथां नंगौ
आगोलनि बायदिहाय गोबाव सम नांलिया दानि जुगाव टक टेक्टर बायदि दंखायो नालाय।
औ औ दङ
जों खम समनि गेजेराव आबादखौ थाब दिखांनानै थाब मोननो हायो।
हायो हायो
नों नोंथमोननिजों माबायदिहाय गायो थाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जोंनिजोंबो बिब्दिनो नोंथां ओ नों थाथ' आगोलाव बुं खाला बायानो थिग नोंथांनि बादिनो जोंनियावबो खालामनाय जायो खोथिया या जोंनिया बिदान बिदानखौ सोमग्रोननाय जायो हाख खराव सानथामसो। नङा होनबा नोंथां? बेनि उनाव बेनि उनाव खोथिया थिलिखौ जों ट्रेक टर एबा मोसौजों हालेवग्रोनानै बे बे खोथियाखौ जा जों सोमना दोननाय हाख'राव सोमना दोननाय खोथियाखौ बोखां ग्रोना दोननाय जायो सान नै नङाबा सानथाम सिगां नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव बे खोथियाखौ जोङो हाल मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै बे खोथियाखौ जोङो फोथाराव लांनानै सारनानै फोनाय जायो।
औ नोंथां औ नोंथां।
बे खोथियाया जा बे खोथिया लावनो थाखाय जेनेबा गायनो हानायसिम बे खोथियाया नैजि एबा नैजिबा सान नांगौ जायो। फुनो हानाय सिङाव लागै
औ नोंथां औ नोंगौ नोंथां।
बेखौ फुनानै जोङो माइ गायनाय जायो मानो होन मोरै जेरै जोङो फोथाराव एव हालजों एवनानै बे खोथियाखो खौ गायनो थाखाय जोङो फोथारखौ खेबथाम थाम नङाबा खेब्ब्रै ट्रेक्टरजों जों हेवना लाग्रोनाय जायो। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ। बे हेवग्रोना लाखांनायनि उनाव जों बे खोथियाखौ जा फुनाय बे खोथियाखौ जों गायनाय जायो गामिनि आइजो रुवाथिफोरखौ लिंनानै जोङो बे खोथियाखौ माइ महरै गायनाय जायो खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ थिग बेबायदिनो गायनानै जोङो मोजां बिबांनि हासार होनाय जायो हाग्रा रजयोब्ला जों हाग्राखौ फुना होनांगौ जायो थिग बायदि बायदि रोखोमनि जोङो बे माइखौ जोथोन लानानै जों मा होनो बेखौ साबसिन हामसिनै जेरै मोजां जायो बिब्दिनो जों माबा लांनांगौ जायो आरो न नोंथां
उम नोंग
सामलायलांनांगौ जायो जेरै जोथोन लाबासो आबादाबो जागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जागौ
जोथोन लाबासो जागोन जोथोन लायाबा बबाव बबाव जानो थिग बेबायदिनो जों जोथोन लानांगौ गोनांथि जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ दा नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनि आबादनि बिखय
अ स सोंजागोन नोंथां
नोंथांमोननिसो गामियाव ओरैनो मा मा मुंजों माइखौ मिथिनाय जायो
जोंनि जायथ नोंथां जोंना गोबां बिबांनि मायथाइ जेरैहाय जोसा सोरनावबा सोरनावबा माइब्रा सोरनावबा माइ मासुरि सोरनावबा रनजित सोरनावबा खुरमा गोबां बिबांनि दं गावबा गाव ओ गोसो बेबायदि बेखौ सायखनानै जों गायनाय जायो फोथाराव बेवहाय खायसे खायसेया खस्थबो जानांगदों मानो होनोब्ला दा दानि जुगाव हाय अखानि गोबां खम बेनि थाखाय जों मेचिनजों दै सारनानैबो गायनांगौ जों बेनिफ्राय बिराथ गोबां खस्थ जानांदों दा नोंथांमोननि जा बेबायदि सोरबाफोर खस्थ जानांदों नामा खौसो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो
औ। खस्थ जानाय बायदिब्लाथ जेने जिहेथु जों आबाद मावदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
आबाद मावब्लाथ खस्थआ जाखानांगोन नङा होमबा? एसे खस्थ होमब्लासो जों ओ फिथाइखौ मोनो नङा होमबा? फिथाइखौ मोननो थाखाय जों खस्थ खालामनांगोन थिग बे रोखोमैनो जों नांगौ बिबांनि खस्थ खालामनांगौ जाखायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
माइ गायनायनिफ्राय लानानै जोङो हानायसिम जाखिनि जोथोन लानांगौ माइखौ जागौबा जागौबा मोनगौबा मोनगौ गौबा माइ फिथाइ जागौबा जागौबा थिग बेबायदिनो जों बायदि रोखोमनि बायदि बिबां नायनानै जोङो जोथोन थोन लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। ओम ओम थिग बेबादिनो नोंथांमोननिजों ओरैनो माइखौ माबायदि गायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना माबायदि रोखोमै गायनाय जायो।
औ नोंथां ओं।
औ।
आगोलथ जोंना। बेबायदिनो। आ हालजों एवनानै गायोमोन। बिगासे हाखौनो। मास मोनसे गाहाम बा नैजिबा दिन नैजि दिन बेबायदि गायोमोन नाथाय दानि जुगावथ ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरनि दारै जों दिनै से सान साननि गेजेरावनो बेखौ जों फोजोबो ओ बेयाव जोङो। रुवानिबो लिंना लाबोखायो नोंथां। गायनो थाखाय थाखाय। बेबायदिनो जोङो मास औ। खामार होयो। बेबायदिनो आरोना। बेनिफ्राय थाम हाल एवनाय जायो लास फाइनेलावहाय जोङो ओ रुवानि बा हाजिरा ला बोनानै बेखौ। जोङो जाया खोथिया खोथियाखौ जों फुहोनानै फोथारावहाय। गायनाय जायो आरोना बेबायदि।
थारैनो।
बेनिफ्राय नोंथांमोननि जों रासायनारि हासार बा
औ।
ओरै नो मोसौनि खि बेफोरखौ बाहायोना ना रासायनारि बाहायो नोंथांनिफ्राय मोनथि लुबोयो
हासार हासार होनबाथ नोंथां हासारा मोननै रोखोमनि दङ नङा होमबा जेरै जिबारि हास सार आरो रासयनिक हासार नङा होमबा
औ नोंथां
थिग बेबादिनो जिबायारि हासारखौ बाहायोब्ला जोंनिया साबसिन जायो मानो होनब्ला बे जिब जुनारनिफ्राय सोमजिनाय नङा होमबा सोमजिनाय हासार रासय जिबियारि हासारा नङा होमबा थिग बेबायदिनो मो साब सिन जायो आबादा जिबियारि हासार बाहायोब्ला जोंनिया आबाद फोथारा नांगौनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
बेनि गेजेरजोंबो जों खायफा खायफा रासयनिक हासारखौ बाहायनाय नुनो मोनो रासयनिक हासार बाहायब्लाबो जोङो साबसिन जायो बेबो नंगौ रासयनिक हासारबो बाहायनांगौ समाव थिग बेबायदिनो मोन्नै रोखोम इ हासारखौबो जों मिलायनानै बाहायनांगौ जायो आरोना जेरै जों जिबियारि हासाराव थायो जेरै हायावनो थाफायो सस्रमा, हानस्रि, एम्बु बायदि बायदि सेवनाय जिबियारि हासारानो जों-जोंनि आबाद फोथारखौ सोमखां होनायाव समायना सोमखोर खालामनायाव मदद खालामो नङा होमबा नोंथां
औ नों
दा नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनि नोंथांमोननिजों माइ हानायनिफ्राय लानानै नानायसिम मा माबायदियै बाहाय मावलांनांगौ जायो नानायसिम बेखौ नोंथां आंनो एसे सुंदयै फोरमाय
औ नोंथां बुं गिबियावनो जोङो बेखौ खोथिया होनो बेखौ जों फोग्रोना लाबाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ नैजि नैजिबा दिनसो दोननायनि उनाव बेखौ जोङो फुहैयो। फुहैनायनि उनावहाय फोथ थारखौ हालेवनानै बाद टेक्टरजों एवनानै बेवहाय गायनाय जायो गायनायनि उनाव खायसे खायसे आरो रासायनारि हासार होनानै फसलखौ दिखांनो थाखाय बेनि उनाव। हाय ओ। थाम। मानसो। बिखौ फोथाराव जोङो। मोजाङै बेबस्था लायो। बेनि उनावहाय हेल नोंथां।
औ। जोंना समाबो बार बाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां। नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों इयुनाव नोंथांजों रायजलायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां साबायखर।